औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों आङो एसे फिथाइ सामथाय जानायफोरनि बागै फिथाइ सामथाइफोरनि बागै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा
औ-औ नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां
जोंनिया जानाय होनोब्लाथ' गोबां दोङो नङा होमबा जेरैहाय फिथाइ सामथाइ ना बेदर ओंख्रिफोर बेफोरजों गोबां दङ बेनि गेजेरावनो जोङो बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो जा दा दैज्लां बोथोराव मोनो बेफोर फिथाइ जेरैहाय जोङो खान्थाल मोनो थाइजौ बेबादिनो जोङो लिसु
औ
आरो जाम आरो लेथुखु बेफोर फिथाइफोरखौ मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेफोरनि गोथावफोरा आलदा आलदा जायो आरो सोरबाया गोदै सोरबाया गोखै आरो सोरबाया सोरबाया गोफा बेबादिनो
औ
गुबुन आरो बेबादिनो जोंङो बेफोर फिथाइफोरखौ जोंङो सम लायै सम मोननाय जायो खायसे खायसे फिथाइफोर
औ-औ नंगौ नोंथां
जेरैबदि जोङो थाइजौ थाइजौआ गोदि गोदैबो दङ गोखैबो दङ बेफोरबायदिनो जोङो थाइ फिसा फिसा हानानैहाय जोङो स ख्रै बानलु लगायनानैबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा खान्थाल फिथाइ खान्थाल फिथाया बेबायदिनो गोदै जायो आरो बेवहाय जोङो गोबां बेगरफोर थायो आरोना नों बेगरफोर मोननो हायो आरो बे बेफोर बेगरफोरखौ जोंङो ओंख्रि संनानैबो जायो बा जोंङो सावनानैबो जा जायो बेफोरबादिनो जोंङो आलदा आलदा रोखोमै जानो हायो आरो नोंथां
औ-औ
औ बेबादिनो बे खान्थाल बेगरखौ जोंङो
औ
गुबुन गुबुन रोखोमै ओंख्रिफोरखौ मा ओरैनोबो जानो हायो आरो सावनानै आरो बेनि उनावनो जोंहा जलफाय दंङो जलफायाबो जाबाय रोखोमसो गोखै फिथाय जोंङो बेफोरखौ ओंख्रिबो संनानै जानो हायो जेरैहाय थ्रि अनला बा नाफोरजोंबो जोंङो संनानै जानो हायो आरो बेफोरखौ जोंङो आसार महरैबो बानायनानैहाय जानो थाखाय थनानै दोननो हायो बेबादि नो आरो गोबां रोखोमनि फिथाइ जायफोरखौ जोंङो जायोबा खायसे खायसे बेराम आजारनिफ्रायबो जोंङो बारग'यो बा रैखा मोनो नांगौ जानाय देहायाव भिटामिन बेफोरखौबो जोंङो मोननो हायो आरो नोंथां
आं नंगौ नोंथां
बेबादिनो जोंहा जोंङो लेसु फिथाइ मोनो लेसु फिथायाबो जानो अबावबा गोखैबो दंङो बा गोदैबो दंङो बेफोरो औ नंगौ बेयो जाबाय बेगर गरसे गोनां फिथाइ
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबादिनो बे अबावबा गोदै गोखै बेफोरबायदि थायो आरो आरो बेनो बेनि उनावहाय जोंहा गोबां फिथाइफोर दंङ। जेरैहाय आफपेल आंगुर दालिम थाइबें बेफोरबायदिनो गोबां दंङ आरो जोङो आफपेल आंगुरखौ जोंनि ओनसोलाव एसेबां मानि बेफोरखौ नुनाय जाया नालाय नोंथां आरो जोंनि ओनसोलनिया जों खोनानायाव जोंनि ओनसोलाव थाइनाय बा आफेल बा आंगुरफोरा एसेबां गोलै जाया होननानैहाय जों खोनायो आरो। बेफोर बेफोरबादिनो जोंङो बेफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंङो आंगुर आंगुराबो बेबायदिनो गोखै गोखैबो दङ गोदैबो दङ बेफोरखौ जोङो दालिम जेरैहाय जोङो दालिमखौ थैनि थाखाय मोजां होननानै जायो आरोना नों थां बेखौ जायोब्लाथाय थै जायो होननानै जोंनि
औ
खोनायो आरो बा जोङो जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिन बा आइरन बेफोरखौ मोनो होननानैहाय
औ
बेनि थाखाय जोंङो बेफोरखौ जायोब्ला मुलाम्फा जायो आरो नों जोंनि देहानि थाखाय। औ बेबादिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर दङ जोंङो बेफोरखौ जेरैहाय गोथांङैबो जायो बा ओंख्रि संनानैबो जायो जेरैहाय जोंङो खोरदै फिथाइ खोरदै फिथाइखौ जोंङो ओंख्रिबो जायो बा थाङैबो जानो हायो आरो बा सारबो खालामनानै दोननो हायो बेफोरबायदिनो जेरैहाय दंङो थाइगिर फिथाइ थाइगिरखौबो जोंङो ओंख्रिबो जानो हायो बा गोथाङैबो बा बेखौबो जोङो आसारबो खालामनानै थिनानै दोननानैहाय जानो हायो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ जोङो आसार महरै बेबायदिनो बानायनानै दोननानै जानो हायो आरो। जेरैहाय जोङो औ कारजि नेमु दङ। बे कारजि नेमु खौबो जोङो दाथ' ओ दैज्लां बोथोर गरम बोथोर नालाय बेबादिनोहाय जोङो बेफोरखौ सेबनानैबोहाय उम सरबतल' हरैहाय जोङो लोंनो हायो। औ देहाया गुसु मोनो बेबादिनो मोजां मोनो आरो देहानि था खाय बेफोरखो मोजां आरो बेफोरखौबो जोङो बेबायदिनो आसार महरै बानायनानैबो जानो हायो आरो ओंख्रि दालि ओंख्रिफोरावहाय जोङो बेफोरजों सेबनानैबो जायो बेफोर बादिनो जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ ओ थिनानै दोननानैबो जानो हायो आ
औ औ नं‌
नोंथां औ नंगौ बेदिनो आरो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय दंबावो आरो नोंथां जों औ जायफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मोननो थाङा बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनानैहाय जानांगौ जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा माफोर फिथाइ मोननाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै दैज्लां बोथोरावथ' जोंना ओ फिथाइ सामथाइया जेरै खान्थाल आरो खान्थाल लिथुकु बिनि उनाव आरो जोङो आनारस जोंथ' ओ जेरै जोंना खान्थालफोरखोथ' जोंनि ओ जायगायावनो मोननाय जायो जोंनि न'खरावनो जोङो खान्थालखौ बिफां गायनाय जायो नालाय नोंथां बेयाव जोङो खान्थालखौ जोंनि न'खरावनो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो गासैबो न'खरावनो खान्थाल बिफाङा थाखायो नालाय नोंथां बे खान्थालखौ जोङो गुबैयैनो मोन ओ गोरलैयैनो मोननो हायो आरो जेरै जों आफेल आंगुर बेखौथ' जोंनि जायगायाव गाया नालाय नोंथां बेखौ जोङो बांद्राय ओरै मोनजानायबो जाया बायनानै जाब्लाबो नोंथां जेरै जों खान्थालखौ गावनि न'आवनो मोनजायो आरो नोंथां जेरै जोङो खान्थाल खौ होनोब्ला नोंथाङा होनाय बायदि खान्थालनिफ्राय जोङो बेगर मोनो आरो नोंथां। बेखौबो दानि जुगाव ओ फा ओ फानो बिनि उनाव आरो जोङो बे खान्थालनि बेगरखौ नोंथाङा होननाय बायदि एवनानै जानो हायो बिनि उनाव आरो बेखौ जेरै अनदला खारै बेयाव होनानै जानो हायो अनला खारै सबाइ मैगं बेफोराव होनानै जायो जोङो बिनि आरो बेनि उनाव आरो बेखौ बाथोनबो देनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव आरो नोंथां जोंना लिथुगु लिथुगुआबो मोनसे ओ गोखै बेबो ओ जोबोर ओ जानो मोजां आरो नोंथां गरम समावथ' जोङो मा जागोन मा लोंगोन जायो नालाय दैज्लां बोथ थो समाव बेनिखायनो बे लिथिगु खौबो एसे मोजां बिनि उनाव आनारस बेबो थ' गोथावखानो आनारसआ गोदै जायोना बे मोजां आरो आरो बिनि उनाव आरो जोंनि जायगायाव जेरै जों आनारस बेखौबो गोरलैयैनो मोननो हायो गायखायो बेखौबो आरो लिथुखुफोराबोथ' औ जोंना रज'नानै थाखायो नालाय नोंथां जेरै गायाब्लाबो बियो रज'यो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जेरै जोङो थालिर बेथ' जोंना न'खर न'खर न'खरफ्रोमावबो थालिर थाखायोना बिथां सोरनावबाथ' थालिर बागान थाखायो बेनि बेनिखायनो जों थालिरखौबो जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो जोंना जेरै दैज्लां बोथोर समावथ' गोबां फिथाइ सामथाइ फिथाइ मोननाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला आरो गोबां फिथाइबो मोनो जेरै हाग्रानि जेरै थायलाबायना थानाय फिथाइफोरखौबो जोङो गुबुन गुबुनखौ जानायखौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोरनि फिथाइ होननानै आरो
बिनि उनाव आरो जेरै जोङो फिथाइ साम फिथाइनि खेथिबो खालामो आरो नोंथां सोरबा सोरबा जेरै द्रागन बे खौ जोङो गायनानै खेथि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै ड्रागननिफ्राय लानानै सोरबाबा सोरबा आनारसनि बागान थायो आरो सोरनावबा आरो जेरै आंगुरखौबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनि जायगायावबो खायफा खायफा आंगुर बेखौबो गायो आरो खायफा खायफा आफेलखौबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां थेवबो जोंनाव जोंनि जायगायाव बिदि मोजां हास्राव हा नङिखाय आपेलखौ जोङो बारा थायनायखौ नुनो मोना ओरैनो थायफा थायनै थायो बेबो मोजां जाया होनना खोनायो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोङो आंगुर बेखौबो गोबां सुबुंखौ जोङो खाफा खानैखौ जोङो आंगुर बागान बानायनायखौबो नुयो आरो नोंथां बिनि एसे गोखै जायो नामा नोंथां जोंनि जायगायाव बानायनाया एसे गोखै
जोङो गोखै जायो होननानै खोनायो आरो जोंनि जायगायाव एनायफोर खौ बेबायदिनो जों खोनानो मोनो
औ बिनि उनाव आरो जोङो आरो जेरै जोंना बैग्रि बिलाथि बोग्रिनि आबाद बेखौबोथ' जोङो जोंनि जायगायावनो मावखायो गोबां सुबुंफोरा आरो नों जेरै बिलाथि बोग्रिखौ जोङो गोबां सुबुङानो जेरै गायनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोंना ओ जेरै गोबां फिथाइ सामथाइ थायो ड्रागन बेखौबो जोंनि सुबुंफोरानो मावखायो आरो नोंथां बेखौ गोबां
ड्रागन स्ट्रबेरि बेफोर आबादखौहाय जोंनि ओनसोलावबो मावनायखौ जोङो गोबांथार नुसै आरो नोंथां।
औ नोंथां बेखौबो जोङो मावो आरो जोंनि ओनसोलावनो बेखौ मावो आरो मानो होनब्ला बेफोर फिथाइ फोरा जोंनि ओनसोलाव मोजाङैनो जायो जेरै जोंनाव आपेल आरो आंगुर बे फोरसो जोंनि ओनसोलाव बारा मोजां जानो जानो नागिरा आरो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि हाया हास्राव हा नङा नालाय बिनि उनाव आरो जोंना बेफोर जायो जेरै ड्रागन जेरै नोंथाङा होननाय बायदि स्ट्रबेरि बे बेफोरो जोंनि जायगायाव मोजाङैनो जायो आरो नोंथां एसे जोथोन लायोब्लानो
बेनि औ जोथोनखौ गोबां लानो नांगौ औ आरोना नोंथां जोथोन लानो नांगौ मोजाङै
औ जेरै जोङो फिथाइ सामथाइनि अनगायैबो जोङो गुबुन मुवाफोरखौ जेरै फिथाइ सामथायखौबो जों गायनानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जेरै जोङो औ फिथाइ सामथायनि अनगायैबो जेरै जों गुबुन फोराबो मोनसे जेरै ओ बागान खालामनानै फाननायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जेरै गय बिफां बेबोथ' जोंना जायो नालाय नोंथां सुबुंफोरानो बेखौबो जोङो जेरै गायो आरो गासैबो बेबोथ' गासैबो गासैनिबो न'खराव थाखायो नालाय नोंथां न'खर न'खर बेखौबो जोङो ओ फानो आरो जोङो जानो जायोबो नालाय बेखौ गोबां सुबुङानो नोंथां।
समा जाबायमोन दिनैनि सावरायलायखौ जों एसेयावनो दोननोसै
औ गोजानथों नोंथांनिसिम औ